ओ औ गोजोन फुंबिलि।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
नोंथांखौ हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों बर'फोरा बोरैहाय न हर दायो बोरैहाय नखर संसारखौ बोरैहाय सोलियो बिनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङास
औ औ थारैनो हागोन नोंथां।
औ अब्ला जोङो जों सावरायदिनि नङा होमबा उम उम उम उम उम औ नखर होननानै बुङोब्लाथ‌ जोङो गाव हारसिंजोंनो मोनसे नखर जानो हाया। नङा होमबा गाव गायनि न' खरजों लोगोसे गावजों लोगोसे गाव गायनि बिसि बिसाय बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब बिनानाव आरो भाय बाहागि गासैखौबो लानानैसो मोनसे नखर जायो। नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
थिया जानोब्ला जोङो गासैखौबो लायोब्लासो जोङो नखरा मोनसे आबुं महर मोनगोन आरो गाव हा सिं मालाबाबो संसार जानो हाया थिग बिदिनो जोङो गंसे नखौ बायनो हागोन नाथाय जों गंसे नखरखौ बायनो हाया नङा होमबा नों थां थिग बिदिनो जोङो गासैनिबो बिथिङाव जोङो बिमा बिफानि बोसोन बिदा बिबाजैनि बोसोन गासिखौबो नों गेदेरखौ मान होनो रोंनांगोन। बेयो जोंनि नखर दानायाव जेबो जोबोद थुलुंगा होयो आरो बेफोर गथ गोरलै अ अब्ला आं नोंथांनियावसो अब्ला सानदों जेनेबा नखर गंसे जानांगौब्ला जों मा मा बिथिंजों गोरोबनांगोन। मा मा बिथिंखौ लायोब्लासो जोङो गंसे नखरखौ जों गोगोम बर' नखर हिसाबै जोङो जौगाहोनो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन?
नखर गंसे जानांगौब्ला नोंथाङासो बुंलांनाय जेरै दानि सासे सुबुंजों नखरखौ ओ दानो हाया एबा नखर जानो हाया बे मालाबाबो। बेनि थाखाय जोंहा नांगोन ओ बिमा बिफा बिदा फ फंबाय बिबै बिबौ बेजों लोगोसे जोंना ओ नखरनि बिदिनो बाय बाहागि गोबांखौ जोङो नांगौ बिनिनोहाय जोंना बिदिनो नखर गंसेया जेब्ला मोजाङै एबा ओ बिदिनो ओ मोजां न'खरहाय दानांगौब्ला जोंनिया न'खरनि सुबुंफोरा मोजाङैनो सांग थारां जाना थानांगोन एबा ओ खासे सासेआ सासेसो जों जोंना एना एनि गैया है एबा नांज्लाय खमस्लाय बुज्लाय बेटिगस गैयै जानांगोन अब्लासो जोंना बे न'खरा मोजां एबा सान्थि न'खर जानो हागोन थिग औ। थिग बेबायदिनोहाय जोंनाबो बिदिनो गोबां बर' न'खरफोराबो दा आ गोबां ओयो बिदिनो अनस्लायनानै एबा न'खरनि गासैजोंबो मिलायनानै बाय बाहागि बिदिन नो जोंना गोबां ओ न'खरानो ग्रोम ग्रोमै न'खर खुंगासिनो। औ बिदिनो जोंना गंसे न'खरनिफ्रायहाय जोंहा बि बिदिनो गोबां सुबुं थायो बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिदिनो जोंना ओ बे न'खरनिफ्रायनो जोंना ओ बिदिनो ओ गावस्रानानै एबा न'खरा जेन जुदा जानानै बिदिनो आरो बेबो गोबां ओ गुबन न'खर सालायलां ओ थिग बेबायदिनो बेनिबो फिसा फिसौ एबा ओ बेनि ओ बाय बाहागि जों बियो आरोबाव गोदान न'खरखौ मोनसे ओ गावनि जिउआव गोदान न'खर मोन मोनसे दानो लाफिनो थिग बेबायदिनो जोंनि ओ सुबुं माहारिनि बेलायाव बेबायदिनो ओ न'खर दानाया एबा न'खर सालायनाया गोदोनिफ्रायनो बिदिनो सोलिबोगासिनो एबा दाबो सोलिलांगासिनो। औ जोंनाहाय ओ औ बिदिनो ओ गोदोनि जोंनि गोदोनि बर' न'खर न'खर होनो आरो दानि बर' न'खरनि गेजेरावबो जोङो एसे फारागखौ जोङो बेनि गेजेराव
जेरैहाय जोंहा गोदोनि बर' बर' न'खर होनोब्लाथाय जोंनिया गोदोहाय ओ न'नि सिथ्ला मोखाङाव थायोमोन जोंना बाथौसालि बे बाथौसालिखौनो जोंना सानफ्रोमबो सिबिनाय जायोमोन बेजों लोगोसे जोंना बे बाथौसालि नि सानजाहा हाय थायो जोंना बाख्रि न'। बिदिनो जोंना बाख्रि बाख्रि न'जों लोगोसे बेनि बाख्रि न'नि साहाजाय थायो जोंना इसिं ए बा ओंखाम संग्रा न' बेनिफ्राय जोंहा बे इसिंनिनो सोनाबा थायो जोंना ओ गंसे न' एबा बे न'सुं न' बे न'आव जोंहा न'खरनि ओ गिदिर गोलाव एबा जोंनि न'खर सालायग्रा जोंनि न'खरनि जाय गिदिरसिन सुबुं बेयो जोंना बे न'खर बे न'आव थानाय जायो बिदिनो जोंना बिनि ओ सोनाबाहाय थायो जों जोंना ओ बिदिनो जोंना थाग्रा न' बे न' बे न'आवबो थायो जोंना न'खरनि गुबुन सुबुंफोरा एबा फिसाज्ला फिसाजो बायदिसिना। बेनि ओ न'खरनि खोलाहाहाय थायो जोंना गोदोहाय ओ जोंनि बर'नि न'आव था थायोमोन ग्रोम ग्रोम मोसौसालि। मोखौ गलि बिदिनो जों औ बिदिनो ओ हिसान
सैथाआनो जोंनि बर' न'खराव गासिबो जोंनिया मोनफा मोनफा ओ साइद जों लानानै जों न'खौ लुनाय जायोमोन नङा होमबा? नोंथाङा बुंबाय साहाथिं इस बिनि साथिंनि आरो खना सानजा खनायाव आरो जोङा बाख्रि थायो नङा होमबा थिग बिदिनो जोंनि सानजा हाथिं थायो जोंना सिजौ बिफां। लोगोसे खोलाहाजों जोंहा थायो मोसौ गुलि नङा आरो बिदिनो जोङो इसिं न'नि आरो सोनाब खनायाव थायो जोंहा साहा खनायाव थायो जोंहा दाउ अग्रन नङा होमबा बिदिनो जोंङो बर'फ्रा गो दो जायगाखौ नायै नायै न'रफोरखौ बानायोमोन थि आथि खालाव जों खमामलांनो हमबाय खराव खम न' बानायनाया आथिखालाव जोङो गोबांनि न'आनो दिनै फक्का जाबाय गोदोथ' जों थोरिनि न'आव थायोमोन बे समाव अब्ला जोङो बेफोरखम साजायनोखौ जों हायोमोन आरो आथिखालाव जोङो दाउ ओ फिसिनायफोराबो खम जालांबाय नङा होमबा
औ
थिग बिदिनो जों न'खर गंसेखौ दानायाव जोङो बिमाया ओ गाव गावनि हिनजावा हौवाखौ मानिनो हानांगोन हौवायाबो हिनजावखौ मानिनो हानांगोन नङा होमबा नोंथां जोङो जोंनि जेनेबा हौवाया बाहेराव खामायनो थांगोन रां आरजिनो थांबोला हौवा हिनजावासो नखरखौ बेंनाय जेरखम जायो नङा होमबा नखरासो नखराव हिनजाव आइजोफोरा जेनेबा नखरनि माइनाव हिसाबै जेनेबा नखरखौ सालायनो गोनां जायो नङा होमबा? हौवाफोराथ बाहेरायाव रां खामायनोबा गाव गावनि बिजनेस माबा माबि खामानियाव बियो बेस्थ जागोन बेखायनो हिनजावा गुनि गियानि जानांगोन जोंनि नखरनि आइजो माहारिया नङा होमबा? माइनाव जानांगोन अब्लासो जोंनि नखरखौ जोङो मोजां खालामनो हागोन आरो ओय जो बिहामजोयाबो गाव गावनि बियाव बिखुनजोखौ जोङो ओ मानिनो हानांगोन बियो आंनिनो हौवानिनो असे बिफा आंनिबो बिफा बिदि मानिलायनानै सोलिनो हानांगोन आ अब्लासो जों नखर गंसेखौ जों फोजौनो हागोन आरो लोगोसे गाव गायनि गथ थ गथायखौबो नोङो मोजां गुन होनोबा नोङो बे रखम आखुआाबबो थानांगोन नङा होमबा? बोरायबा बुरैबा बै गथआबो गावबो सानसे बोरायगोन बुरैगोन बेफोरखौ जोङो साननानै बेखायनो जोङो जेबो देरगानांगौनि खोथा गैया नङाबा गावबो सानसे बुरैगोन अब्ला गावआबबो सानसे बिहाम जो मोनगोन अब्ला बै बिहामजोआबो जुदि नोंखौ जुदि बिदि सैया सैया खालामोब्ला अब्ला नोंबो बुरि समाव नोंबो भुगिनो गोनां जा गोन आरो नङा होमबा नोंथां बेखायनो मानसिया गासिबो जोङो जोनोम जायो हाबा जायो आरो थैखानांखायो नङा होमबा रावबो बे बुहुमाव थाबाय थानो मोना बेखायनो जोङो जिउ मोनसेयाव जोङो गोजोनै जों संसार जालांनांगौ नखर फेहेरलांनांगौ बेफोर गुनखौसो सासे गिनि गियानि गुहुनि सोद्रोम आख जों जोङो संसारखौ सालायलांनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां अब्लासो जोंनि नख खराव मोजां नखरबासो जोंनि नखराव आलासि फैगोन जोंनि नखराव जेनेबा गामिनि बाय बागिफोरा फैगोन नङाबा जों रावखौबो सोंनो रोङाबा जों रावजोंबो मिलायनानै थानो रोङाबा समाजजों अब्ला नोंनि नखराव रावबो सिथ्ला गानाय नङा आरो नङा होमबा नोंथां बिदिबो दिनै बिदि खालामनायनि जाहोनावबो दिनै गामिनिफ्राय बयकट खालाम जायो जायखौ गामिनिफ्राय बोखारनाबो दोननाय जायो जायफोरा समाजजों गोरोबा समाजनि बेरेखा खामानि मावो बिथांमोनखौ गामिनि रायजोनिफ्राय एरखना दोननाय जायो बेयोस बेयो जोंनि बर समाजाव दोङो आरो नङा होनबा नों थां ओ थिग बिदिनो जों बेफोर खौ गासैखौबो जोङो मानिनो हानांगोन आरो जोङो संसार जानायाव गासैखौबो जोङो फालिलांनो हाबासो जोङो मोनसे नखरखौ फोजौलांनो हागोन आरो आरो नोंथांनियाव आं मोनसे खोथ थाखौ सोंनो सानबाय जेनबा सासे गथखौ सासे बिमाया बोरैहाय? नखर दानायनि बोसोनखौबो बोरैहाय होनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां
औ
जोंना जेबोला ओ सासे बिमाया सासे गथखौ जोनोम होयो औ औ बे ओ गथनि ओ फोरोंगिरियानो जाहैबाय बिमा एबा बिफा बेनिफ्राय जोंहा नख
थारैनो नांगौ ओं
बिदिनोहाय जोंना ओ उन्दै समावहाय बिसोरो जेबोला उन्दै ओ एबा बिसोरो ओ सानना हनो रोङा जेबो रोङा बिसोरनि सिगाङाव जा दिन्थियो एबा जा बुङो बेसोरो बेख बेखौनो दसे थाबैनो गोसोआव लानो हानाय गोहोआ ओ बिसनाव थायो आरो बिसोरो मोजां एबा गाज्रि बेखौ जेबो साननो रोङा होननानै ओ बे बिसोरो जेबो साननो रोङा थिग बेबायदिनो बिसोरनि सिगां सिगाङाव बिसोरनि बिमा एबा बिफा बा न'खरनि सुबुं जा ओ आखल आखु देखायगोन बेखौनो बिसोरो बजब नानै लागोन आरो जा फोरोंगोन बेखौनो बिस बिसोरो गोसोआव लानानै बेखौनो मावफिनगोन मा बिसोरो मायबा गाज्रि खामानि नुदोंब्ला जेनेबा बेखौ नायनानै आं बेखौ खौ मावा बिदि गाज्रि खामानिखौ मावा होननो हानाय बिसिनाव साननो हानाय गोहोआ ओ थाबैनो फैया एबा उन्दै गथ'नियाव बिदि साननो हानाय गोहोआ फैया बेनिखायनो बिसोरनि सिगाङावहाय जोङो गंसे मोजां न'खर दानो थाखायहाय जोंहा बिसोर गथ'फोरखौबो उन्दैनिफ्रायनो बिदि मोजां गियानखौ बिसोरनि मेलेमावहाय सोना होनांगोन बेबा एबा बिसोरखौ ओ उन्दैनि निफ्रायनोहाय जोङो मोजां गियानजों मोजां खोथाजों बुजायनानै मोजां खालामनो नाजालां लांनांगोन अब्लासो जों सासे गथ' खौहाय उनाव देरनायालागै जोङो बेखौ खोथा मानि होनो हागोन नाथाय जोंना उन्दैयावनो जोंना गाज्रि सभाब बायदिसिना एबा गाज्रि खोथा बुङोब्ला बेफोर बेफोर गथ'फोरा देरनानैबो गाव बो बिदिनो बुंग्रा एबा ओ गुबुननि सिगाङाव बिदि बुंग्रा ओ गाज्रि खामानि मावग्रा बिदिनो बिसोर गथ'फोराबो बिदिनो जालाङो बे खायनो जोंना बिमा एबा बिफायानो जोंनि गथ'नि ओ जिउ मोनसेखौ ओ मोजां एबा गाज्रि बिदि ओ लामायाव लांनो हायो बेनि थाखायनो जोंना बिमा बिफाया सांग्रां जानांगौ जे गथ'
नंगौ नोंथां अब्ला जोंहा समाबो लावबाय नोंथां जोंनि सावरायनांगौ बेखौनो फोजोबस'नोसै नोंथां
औ नोंथां थारैनो नोंथांजों सावरायनो मोना गोजोननाय थाबाय औ। औ